हेल'।
औ नोंथां।
मा खालामदों नोंथां।
औ खोनादों।
नोंथाङा फ्रि दङ नामा दा।
औ।
फ्रि दङब्ला माने मोनसे टपिकनि सायावसो रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथांजों।
औ रायलाय जायो।
औ टपिकआ जाहैबाय माने बैसागोनि सायाव आरो। ओ आगोलनि बैसागुआ। दानि बैसागु बेनि सायाव सावरायगोन आरो।
औ।
औ। नोंथाङा बुंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा आगोलनि बैसागुनि बागै।
औ हागोन।
औ।
गोदोनि बैसागो होनना बुंबाथ' जोबोर समायना। रंजा बाजा। गोगोम मोनोमोन आरो गोदोनि बैसागु होननानै बुङोब्ला। गोदोनि बैसागुआवहाय ओ दानसेयालागैहाय बैसागुखौ खुंनाय नुनो मोनोमोन
औ
बैसागो बुंनो होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनि बर'आवहाय बैसागुआ मोनथाम रोखोमै दङ जेरैहाय रंजालि बैसागो आरोहाय मागो बैसागो बिनि उनावहाय खाथि
औ
जोंना रंजालि बैसागोआ जोंनि बर'फोरनि ओ बांसिन देरसिन गिदिरसिन बयनिख्रुइबो फोरबो होननानैबो बुंजायो फोरबो आरो बैसागो रंजालि बैसागोहाय दा बे गोदो गोदाय बुंनो थाङोब्ला रंजालि बैसागो होनना बुंबा ओ फैनायनि मोन मोनफैनायनि सिगांनो बैसागोआ मोनफैनायनि सिगांनो मानसिफोरा मोनसे माने ओ मोनसे रंजानाय माबायाव थाबाय थायो बैसागु फैबाय जोंना फैगौ होननानै
औ
ओ जेरैहाय जोङो गोदोनि दिनावहाय मोसौ बैसागोनिफ्राय लानानै मानसि बैसागो सिमहाय जों खुंबो दाय ओ बैसागु होननानै बुङोब्ला जेरै मोसौ बैसागो नि बागै एसे फोरमायलांग्रोनोसै आङो जों मानो होनोबा मोसौ बैसाागोआ सि- गां जायो नालाय जोङो मानसिबो सागोनि सिगां मोसौ बैसागोखौ फालिग्रोनाय जायो मोसौ खौ मोसौ बैसागो होननानै बुङोब्ला मोसौखौ जोङो बिदिनो खालिहाय ओ फुङावनो मोसौफोरनि थाखायहाय फिथाइ सामथाय जेरै लाव फान्थाव हालदै बायदि ओ फिथाइफोरखौहाय ओ दा हानानै लायो हानानै आरो ओ दिग्लि- जिबायदि ओ बिलाइफोरखौ रायदों बिलाइ बायदि जोङो नफोरखौहाय फोथारनानैहाय लिरस्रां हारिस्रांहाय बेखौ खानानै मोसौफोरखौ ओ देलायहोनाय बायदि थाव गुबैजों हांगारजों लगायनानै मोसौनि बिखुङाव लगायनानैहाय फाख्रा सिख्रा खालामनानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय बेखौ ओ गोदो गोदाय बिलो बायदिसिना दैमाफोराव लांनानै लावखार फोरा ओ मेथाइ खनै खनै थुखैनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव बेखौ नुनो मोनलिया गोबाङानो खमायलांबाय बिलो बायदिसिनायाथ गैला- गैलायानोखा
अ दानियाथ माने जेनेबा मोसौआनो गैनो थांला माने बांसिन मानसिनि न खरावनो बेनिखायनो माने बांद्राय मानसिफोरा माने मोसौ ओ मोसौ थुखैनाय जि फोरबो माने बैसागुआव जायोमोन ओ गिबि सानखलि
बे बे बैसागुआ नुनो मोनला औ गा बांसिनानो ओ खमायलांनो हमबाय आरो गैलियानोखा फ्राय गैलियानोखा होनजायो
औ
थेवबो मोसौ बैसागोआ दासिमबो दङ आरो ओंखायनो दाब दाब जायगायाव खायफा खायफा जायगायाव फालिगासिनो थायो फालियो जाय जायफोरना दङ बेफोरो फालियो फालिनायखौ नुयो
लासै लासै माने जोबनो थांगासिनो आरोना
खमायलांनायखौ नुनो मोनदों आरो मानो होनबा बे मोसौखौनो बो फिसिला नालाय मोसौनि बैसो बैसागुआबो गोमालांगोन आरो बेबायदि दिनो जेब्ला मोसौआ जोबलांगोन अब्ला मोसौनि बैसागोआबो जोबलांगोनखौ सानजायो आरो ना
औ औ औ
जेरै बेबायदिनो बै दिनखालि मोसौखौ ओ थुखैखां आरिखांहाय मोसौखौहाय ओ सारान हगारनानै दोननाय जायो बै दिनखालि सानसे हगारनानै जेब्ला बिनि मोना जायो अब्ला मोसौखौ गलियाव खानायनि सिगां आलारि बाथि सावनानै जोंहा ओ मोसौखौ बरायनाय बायदि खालामनानै गोदान फागाजों मोसौखौ खौ खानाय जायो आरो आं बे बेखिनिखौल मिथिगौ बेखायनो आंङो बेसेबांल बुंनोसै बुंनोसै बिनि बिनिफ्राय फ्राय मानसि बैसागु जोंहा बिनि उन दिननिफ्राय बैसागुनि से थारिखनिफ्राय जोंङो जागायसिगोन आरो बैसो मानसि बैसो बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागु। बैसागनि से से थारिखनिफ्रायनो जागायो नङा होमबा। बैसागनि से। थारिग आवहाय बयबो गोदान गोदान फास्रा दखना जि गाननानैहाय जि। गिदिरखौ। उनदैया खुलुमो। बेखौ बोर लानायखौ नुनो मोनो नाथाय दानि जुगाव। औ नाथाय बेफोरबायदिखौ नुनो थांलिया बांसिनानो। उन्दै ना गिदिर। रावखौबो सिनायनानै मोनलिया नाथाय। गोदोनि दिनाव बे। दङमोन आरो। उन्दै फोरा बिनि बोर लानानै बोसोरनि एक थारिखआव बोर लानांगौ होननानै बुङो नालाय बोर लानायखौ नुयो। मोन आरो लानानै हा बिनि उनाव गावबा गाव बोरायफोरा बोरायफोर बुरैफोर बेबायदि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला सिख्ला गासैबो ओ गावबागाव गावबागाव मोसानो ओंखारलाङो
औ
मोसानायाव जोङो गोबां रोखोमनि रं बिरंनि दख'ना फास्रा आर'नाइ आर'नाइ बुंबाथ' जोंनि बर'फोरनि सिनायथि होननानै बुंनो हायो। आर'नाइआ आर'नाइ बिदिनो गामसा गाननानै सेंग्राफोरा आरनायइ खाव खानानै मोसाहैयो। गाजा गोमजायै खाम सिफुं जथा गंगोना सेरजा थरखा जोंना बैसागु होनब्ला थरखायानो। गाहाय होनजायो थखा थरखा लानानै सिख्लाफोरा बांसिनानो मोसायो। थरखा थरखाजोंहाय नाथाय दानि जुगाव बेबायदिखौ बांसिन जायगायावनो दाब दाब जायगायाव। नुनो मोनलिया। ख'ना ख'नला बहाबा बहाबा लसो यो गावनि खुगाजोंहाय बेबायदि खाम, सिफुं, ज'था लानानै गोग्गोम मोसानायखौ दामै दामै ओ नुनो मोनो।
औ दानियाथ' बांसिन माने बक्स बक्ससो बाहायनाय नुनो मोनो आरो।
बक्स बाहायनानै मालायनि रिकर्दिं ओ गानफोर खौसो लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो।
औ।
बेफोरबायदि आरो।
खाम सिफुं बाहायनायखौ नुनो मोनला आरो बांसिन माने मानसिफोरा बे बक्सखौसो बांसिन बाहायसै आरो दानिया। आरो आरोथ' दानिया माने बांद्राय गामिफोरावबो माने मोसानाय मोसानो ज'मा ज'मा थाङोमोन ना आगोलथ' बिराद बोराय बुरै, गथ' ग'थाय सब माने सेंग्रा सिख्ला ज'मा ज'मा थाङोमोन खिन्थु दानिया माने बिदि मोसानायखौ नुनो मोनला आरो बुहुत खम जाबाय आरो। माने आ दानिया बयबो गावबा गाव खामानियाव माने मुखुब जाबाय बयाबो गावबा गाव खामानि थायो ओंखायनो माने गासिबो मानसिफ्रा बिजि जाजोबबाय नालाय मोसानो थांनो माने ओंखारनो माने सम मोना जाहैबाय आरो सम मोनोब्लाबो माने ओ मानसिफोरा बिदिनो हगारनो बायो आरो ना दानि मानसिफ्रा सम ओंखायनो माने मोसानो थांनाया बिराद खम जाबोबाय आरो माने बांद्राय नुनोनो मोनला आरो गामियावनो जा
औ फ्रायानो माने जोब्बाय होननानै बुंजायो आरो ना।
बायखोनो बुंजायो। खिन्थु दाबो दंङ दंनाया मोन से मोननै गामियाव दासिमबो मोसायो। मोसाब्लाबो माने एकदम मदार्ननि माबा हाबजोब्बाय आरो।
औ गोदोनि बायदि माने माबायानो गैलिया आरोना?
गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै बा बक्सफोरनि फ्राय लानानै नोङो देलायनायनिफ्राय लानानै गोदो गोदायथ' जेनेबा गाननाय जोमनायाबो गावबागावसो आखाइजों दानानै दख'नाफोरखौ गानोमोन बा आर'नाइफोरफोरखौ सब माने गाव गावसोरनो ओ आगोलनि गोदो-गोदायनि औ गोदो-गोदायनि आइजोफोरा औ दानाय लुनानै गावनो गाव गानोमोन। खिन्थु दानिया माने सब रेडिमेद हाथायाव माने बाजाराव मोननाय माने सब बुस्थुआनो बाजाराव मोन जोबनाय। रावबो दानिया गाव दानानै गाननायखौनो नुला माने बुहुत खमआरो। ओमफ्राय बिदिनो देलायनायफोरावबो दानिया बिराद मेकापफोर सोलिसै आगोलथ' बिदि मेकप सेकपथ' लानाय माबा गैयामोन। अ' देलायोमोनब्लाबो बे मिथिंगायाव मोननाय ओ बे बिबारफोरखौनो लायोमोन। ओ बा फिथाइ सामथायाइनिफ्राय बिदिनो अ गुस्थियाव लानायफोरखौबो बिदिनो लायोमोन आरो ना। ओमफ्राय खाजोलफोर बो लायोमोन जे आगोल बेफोरखौ माने फिथाइ सामथनिफ्रायनो लायोमोन होननानै मिथियो आरोना। मोनथिनो मोनो खिन्थ दानियााथ' फुरा माने रेडिमेड मेकआप मोननायफोरजों मेकाप खालामनो बिराद। दख'नाफोराबो ओरैनो गाननाय जोमनायफोराबो ओमफ्राय फुलफोराबोथ' दानिया बांसिन प्लास्टिकनिकसो लासै। रियेल बिबारखौथ' मोननो नो थाङा नालाय माने मोनोबाबो माने बांद्राय लानो नागिरा मानसिफ्रा। ओ बायनानै जि मोनो बे खौनो लायो आरो बिदिनो माने बुहुत सोलायबोबाय आगोल जिबायदिमोन दा माने बेलेक जाबोबाय आरोना आ गोलनि बैसागुआ माने दा गैला आरो।
बोथोरफोराबो सोलाय बोबाय नालाय बेनिखायनो ओ गोदोनि बायदि गोजोननाय आरो माबाया रंजानाया गैलिया आ
औ रंजानाया गैला जु गोदो जेरै ज' ज' थाङोमोन बयबो रं जालायोमोन बिदि दा गा गैला आरो।
माबा मोनसे गोजोननाय दंमोन आरो खुसि मोनसे मोनोमोन ओंखारनो माला ओंखारनो मोन गोनदि माने गोसोआव ओ गुब -गुब जाबाय थायोमोन बैसागु फैब्लाथाय हबथासे सिगाङावनो जोङो बैसाग औ बैसागु फैनायनिखौ माने माबा मोन गोजोननाय लाबाय थायोमोन आरो खुसि मोनोमोन माला मोनफै गोन मालामोन गोन बेबायदि सानबाय थायोमोन। नाथाय दायो बैसागुआ माला फैनानै माला थाङो जोब लाङो माने जेबो फात्ताखौनो मोना।
औ औ नंगौ।
गिदिरफोरनि थाखाय उन्दैफोराबो दायो बैसागो ना माना जेबो रोंलियाबो मिथिलियाबो बिनि बागै साननोबो लुबै बैलिया।
औ जेबो माने ओं बे बैसागु जि ओ मान होनाय एबा ओ गिदिरा उन्दैखौ ओ ओ मा होनो इखौ अननाय जेने बा बिदि खुलुमनाय जायो बोर होनाय बिदि जायो जि बेफोरबो माने बेफोरखौबो नुनो थांला आरो। दानियाथ' आरो गथ'फोरा मबाइल फोरावनो बिराद बिजि जानानै थायो। बेफोरखौ माने समखौनो मोना आरो। ताइपनि औ
दे बिदिबा जोंना समाबो जाबाय नामा दे
औ दे